हेलौ ओं खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रियैनो दंबा।
ओं फ्रियैनो दं नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो फ्रियैनो दं। ओ अब्ला जोङो। बुन मोनसे आयदायाव सावरायनोसै नङा होनबा नों
औ जागोन दे सावरायजागोन नोंथां।
ओ अब्ला आङो मिथिनो लुबैदों जे ओ नोंसा नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावहाय। ओ गोदो-गोदाय। माबायदि। खेला गेलेयोमोन। आरो बेफोर खेलाया दासिमबो दङना गोमालांनो हमबाय बेफोरखौ आं नोंथांनिफ्राय एसे सुंद'यै मिथिनो लुबैदों आरो।
अ जा औ जागोन दे नों थां जेनेबा आङो नुबोनाय आङो मिनथि नाय बा आङो गेलेबोनाय बेखौ। खोन्थानसै नङा होनबा नोंथां जागोन ना ओं ओं। जोंहा जोङो गिबियावनो गोदो उन्दै-उन्दैयाव। फख्रियाव आमाय जुमाय। खेला गेलेयोमोन।
औ।
नोंथाङा आमाइ-जुमाय खेलाखौ मिथिगोन ना माबायदि?
ओ आङोथ' गोदो ओन्दैमोन नालाय जोंना फख्रिफ्रावथ' बेफोरबायदि हाबनो होआमोन नालाय जे फ
ओं ओं नोंथां अ होमबा आंखि आं। निसोरो आंनि। खो जेनेबा जोङो मोननाय जों गेलेनायखो बुंसै आरोना नोंथां ओ जोङो जमानो इदिनो फ ख्रियाव। ओ मोनसे आखाइ सो आखाइखौ सिफाय लायोमोन आरो जेनेबा। मोन ओ जायनानो। बे आसिखौ जायनिनो हमफ्लांगोन बेनो बेखौ थाखोमा सिखाव जागोन आरो बेयो। अ पुलिस जागोन आरो जेनेबा जेनेबा माखासे खौ नागिरनांगोन आरो बेयो ओमफाय बे खौ जायासिबा सिफायनायखौ मोनफ्लांसिगोन बेयो नागिरनांसिगोन आरो। जोङोथ' दै नालाय। ओ बे खर'खौ दांना ओ दैयाव थाखोमासिगोन आरो जेनेबा जोङो दैयाव थब्ल'नानै खारदिंसिगोन आरो। आमफाय बे जायैबा। सासे पुलिस हिसाबै दोनोना बेयो हमनांगौ आरो गुबुनखौ।
अ दै सिङावनो हाबनानै हमनांगौ आरो।
दै सिङाव नागिरनानै खर'आव दांनांगौ आरो इयो।
अ।
जेनेबा जायनो खरआव नांजागोन बेनो जासिगोन आरो ओमफ्राय बियो गुबुनखौ आरोबाव नागिरफिननांगोन आरो।
अ उम।
ओ जोङो आमायसुमाय खेलाखौ बिदिनो गेलेबोदों गोदोहाय
आरो बिनि अनगा माबाफोर खेला गेलेबावोमोन नामा?
ओ। अ गेलेदों नोंथां बुहुद खेला गेलेदों आरो मोनसे फेुतु। होननाय जोङो फेथु होनो आरो एसे गुबुन जायगायाव बे बेलेगबो होननो हानाय जेरैहाय जोङो साइ ओ थालिर बिफां बेखौ खथा खथा साखा साखा हाना लायो आरो। ओमफाय जोंहा बल बल हिसाबै खुबैनो हिसाबै प्लास्टिकखौ नङाबा जों बलखौनो लायो आरो। ओमफाय बिहाय जोंहा मोननै तिनजों लोगो नाङो आरो एगेन्स फारथि मोनसे मोनसे जिखुनु जायखि मोनै फार्टि आरो। ओ जोंहा बलखौ जायना जाग्रा बे बलखौ खुबैनानै होयो आरो जाय खारदिं नाङा बेयो- ओमफ्राय बलखौ बलजों खुबैनानै थालिरखौ होयो नालाय बे थालिरा गोलैयो आरो ओमफ्राय बे थालिरखौ ओ जाबफिननांगौ आरो ओमफ्राय आरो बे थालिर जाबफिन नियावनो आरो खुबै जाबाथाय बिनि ग्रुपआ थैयो आरो ओमफ्राय आरो मोनसे बेलेग एक्सट्रा ग्रु ग्रुबा बिसोरखौ इदिनो एखे रोखोमैनो खुबैफिननांगोन आरो थालिर जाबनायाव जेनेबा जेनबा फारस्टआवनो थालिरखौ खुबैग्रयो बे थालिरा बाथाय थालिरखौ जाबफिननांगौ आरो सिगांनि महरावनो ओमफाय बे थालिरखौ जाफिननानै दोननांगौ आरो बेखौ खुबैजाबा थाय थैयो बिदिनो जोंनि खेला बेयो ओ फेथु खेला गेलेयोमोन आरो जोङो ओमफ्राय नों नोंथांनिखौबो एसे खोनसेसो खोन्थादो दे मा खेला गेलेयो?
ओ जोंथ' गोदो ओन्दैयाव ओ नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय जे नोंथांमोना बिदि फिथु आरो आमाय जुमाय दैयाव हाबनाय गेलेयो होननाय ओ जों बेफोरखौ गोदो उन्दैयाव गेलेनो मोनाखैमोन आरो नोंथां।
अ होमबा नोंथाङा मा खेला गेलेनाय?
ओम नालेखर खलथा खाब गोबाय प्लेत गोबाय बेफ फोरावहाय ओंखाम ओंख्रि संनाय बालाजों बेफोरबायदि गेलेदोंमोन आरो नोंथां। अ आरो बे बेनि अनगायैबो जोङो ओ बै इन्दि बिलाइखौ सि नेनानो थाङा
ओं ओं सिनायो नोंथां।
बिलाइनि फिथाइखौ जोङो इन्दि फिथाइजों जोङो ओ जेंसिजोंनो बा गर गेलेयोमोन आरो।
अ ओं ओं।
बेजों लोगोसे ओ बिलाइ लायलायनाय होनोब्ला बिलाइ लायलायनायखौ नोंथाङा मिथ थियोना मिथिया?
बिलाइ अ मोनथिगौ नोंथां।
ओ जेन औ होसोनानै जानांगौ नोङो हां खेनसेयैनो माइ माबा मोनसे ओ गुद गुद नङा खाबादि खाबादि बुंनानै होसोनांगौ। ओ बेफोरावहाय हां खेनसेयैनो होसोनानै दांनो हायोबा नोंथाङा देरहाबाय। बेफोरबायदि लोगोसे जोङो खाबादि आरो मिजिक मिजिकबो गेलेयोमोन।
औ।
औ। ओ गोदो स्कुलाव जोंथ' नफ्रावहाय ओरैनो जेंसि जेंनि ओंखाम ओंख्रिखौल' गेलेयोमोन जेब्लानिफ्राय स्कुलफ्राव थांदों अब्ला ओ लोगोफोरनिफाय बेबायदि खेला
औ होमबाथ जोबोद इन्टारेस्ट मोना नोंथांनि लाइफआबो नों बिसोरनि जेनेबा खेला गेलेनाय बेफोरो
औ गोदो इन्टारेस्ट मोन नाथाय दा बेफोरबायदि खेलाफ्रा समजों लोगोसे गोमालांजोबनो हमबाय आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथांमोननि जायगायावबो गोदो जा बायदि गेलेयोमोन बे बेफोरबायदि गेले दासिबो बो दं नामा
औ आंङो दा नुनायखौ होनसै जेनेबा खम जाबोबाय आरो जानाया गेलनायाय गेले आरो लोग ओ आंङो गोदोहाय अ नोंथां नोंथांजों गोदोहाय आरो गेलेनाया माखासे गोबां थालांबावदों आरो जोंनि गेजेराव जोंङो समाज जमा जोंङो बिमानै गोदो सिगांथ' जों उन्दै उन्दैयाव सिख्ला गेदेर गेदेरबाबो जोंनि आब' आनै मादै दै मोनाथ' खाबादि गेलेसोगारोमोन
औ
ओ बिहाय जोंहा ओ होसोनानै थैलायनाय थायोमोन आरो ओं आरो जोंङो नोंथां इजिक मिजिकबो गेलेसोगारोमोन जेनेबा सानैनि गेजेराव ओइ ओ बारलाय लायोमोन आरो जेनेबा ओमफाय आरो जोंङो बारनायबो गेलेयोमोन जमा जमानो ओमफायो दैयाव बोरियावबो नोंथांमोनियाबो दैयाव बोरियाव गेलेबायना नोंथां
औ जोंङो बेफोर दैयाव बरोरियाखौहाय जोंङो ओरैनो गामिफ्रावहाय नर्मेल गेलेयामोन आरो ना नोंथां जेब्ला जोंङो स्कुल फरायोमोन अब्ला कलावहाय मोनसे गेलेनाय बादायलायनाय होयोन नङा होमबा नों थां औ बेफोरावहाय जोंङो बेफोर दैयाव बोरियाव आरो जोंङो ओ खर'आव थोरसि लानानै थाबायनाय जाय फार्स्ट सौहैयो बेयो अ देरहानाय बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेबोनो मोनदों आरो
औ
आरो बेजों लोगोसे जोङो बिजि बिजियावहाय खुन्दुं सोनाय बेफोरबायदि आरो दिरुं बोलायनाया आरो गोबां जोबनो गैयि खेला थोरसि खुबैनाय खारनाय जं खुबैनाय बेफोरबायदि खेलाखौ जोङो स्कुलाव गेलेबोनो मोन्दों आरो
औ औ आरो आरो नोंथां जोंनि मोनसे खेलायाथ' हाखर गोथौआव थानानै अफ्रि आरो बोरि बिदि मोनसे खेला गेलेयोमोन जोङो। अ गान्दा नङा गान्दा बेलाव गेलेयोमोन आरो जोङो गान्दाया मानि गोजौसिन गोजौआव खारनांगौ आरो ओमफ्रायो जोङो गान्दाबाबो गाहायाव मासे सासे थागोन आरो नाथाय बियो बेलायाव जाहैगोन आरो नोंथां। ओमफ्राय जोङो साइ साइदाव मानसिया खारदाव लांनांगौ आरो जेनेबा हाखरखौ खारनानै बारनांगौ आरो ओमफ्राय बे दलावआ गान्दाखौ दांफ्लांबा नाथाय गान्दाया थैगोन आरो नोंथां बेखौबो गेलेदोंना नोंथाङा ओं आरो अ आं दङ नोंथां जोंथ' आंथ' गेलेबोनोबो मोनदों आरो जोङो गेलेदोंआनो बिनिफ्राय जोङो गर गेलेयोमोन गोदोनि समाव
औ
जोङो हौवासाफोरजोंबाबो माबा मालबर गेलेदोंबो। आरो जोङो बिनि उनावहाय मारबलबो गेलेदों आरो हाखर खि खिफोरबो गेलेदों जोङो औ जोङो बिदिनो गोबां टाइमाव ओं नोंथाङाबो गेलेदोंमोन ना?
औ गेलेदोंमोन।
अ हाखर खिखर गेलेनायनिखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बोरै गेलेनायमोन नोंथांनिखौ मिन्थिनो लुबैदों आंबो।
हाखर खिखराथ' जोङो दथा एबा दाइनथा हाखर खुरनानै लाया नङा होमबा नोंथां?
औ लायो लायो।
औ ओनिफ्राय बेवहाय जोङो मायबा फिथाइ नङाब्रा नालबल बेफोरखौहाय जोङो साननानै गेलेनाय जायो आं बांद्राय थबां गोसोआव गैला माबायदि गेलेयोमोन अब्लाबो ओ मा मा बेसादजोंं गेलेयो बेफोरखौ गोसोआव दं आरो नोंथां नोंथाङा गोसोआव दंब्ला एसे फोरमायनो हागोन
अ हाखर खिखर गेलेनाय ना
औ
ओ जोंहा बियो सानैजों गेलेयो सानै साथाम साब्रैबाबो गेलेनो हायो नोमोन नङा होनबा नोंथां
औ
जोङो गोसोबायदि ओफाय जोंहा बेखौ ओ नाम्बार सानलायनानै रानलायनाय जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ
ओमफाय बेहायनो सोरबा एसे बारा खमबाथाय देरहानाय जेननाय थायोमोन आरोना नोंथां नङा होमबा ओ आरो ओ जोंहाथ' गेम गेलेनानै बा खेला गेलेनानै गोबां मानसिफोरनि गोसोखौबोथ' गोजोन होनो हायो नङा होनबा नोंथां जों आरो बिनि अनगायैबो जों आरो बे फेटटु खाबादि ओ हाखर खिखर आमाय जुमाय अह आरो नोंथां जोंथ' गोदो थाखुमालायनायबो गोबां गेलेनाय जायोमोन
औ नंगौ
नोंसा नोंसोरबो गेलेयोमोन ना नोंथां
औ गेलेयोमोन नोंथाङा ओ जोंथ' गोदो गोबां बिदि थाखुमा खेल गोबां खेला गेलेबाय नाथाइ दा आं नुनो मोन नायावहाय आरो ना बेफोरबायदि खेला गेलेनाय फ्रा गोमालांनो हमजोबबाय मानो होनोबा आथिखालनि मुगायावहाय ओ बांसिनानो मबाइलफ्रावहाय गेम गेलेनाय मबाइल नायनानैसो समखौ बारहोनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ
आरो आरो नोंथां जों दा जेसेबांखिनि सावरायदों बिनि अनगायैबो गुबुन जेनेबा जोङो गोसोखौ गोजोन होनो हानाय गोबां सुबुंफोरनि गोदोराव गोेलैनाय खेला दंबावो नङा होनबा नोंथ जेरैहाय फुटबल ओ भलिबल ओमफायो बेथ मेन मेन्टन काबाादि क्रिक्रेट ओमफायो खमलायनाय बेफोरोथ' मोनसे जोंहा गोजौ थाखोनि खेला होननानै बाहायो नङा होनबा नों थां। मानसिफोरनि गोसोफोरखौ गोज जोन होनो हा नाय बेफोर गेम आरो जेनेबा गेदेर मानसिफोराबो बेफोरखौ नायनानै मोजां मोनो आरो।
औ।
उम होमबा होनबा नोंथां जों सानैनि गेजेरावथ' जों गोबां आं मोनथियिखौबो आं मिथिनायखौबो नोंनो फोरों फोरमायबाय आरो नों फोरमायनायखौबोथ' आंनो फोरमाय नङा होनबा नोंथ थां होमबा जों सा सानैनि गेजेराव सावरायलायनायखौ इस-इसखिनियावनो दोनथ'सै।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।